औ हेलौ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ फ्रियैनो दं।
औ ओ नोंथांजों होमबा मोनसे टपिकनि सायावहाय खोथा सावरायनो हागोन ना।
हागोन हागोन
औ ओ जोंना हबा टपिकआ जादों माने ओ बर'फोरनि माने सावथुननि साया व ओ सावथुन दिहुननायनि सायाव आरो गोदो माबायदि दिहुनो ओ दायो माबायदि ओ दिहुनदों बेनि सायाव आरोना।
औ
नोंथाङा होमबा जे मिथियो बेखौ एसे फोरमायनानै होग्रोदों नोंथाङा।
औ जागोन दे। जोंहा सावथुन होननानै बुङोब्लाथ' गोदो बर'नि जोंनि सावथुनखौनो लाग्रोनोसै आं। बर'नि गिबिसिन फिसार्स फिल्म होनबाथ' आलायारनखौनो मिथियो। बेनि सिगाङाव सावथुन हिसाबै जोंहा ओ‌ दंमोनब्लाबो माने एसेबां मानि ओ मा होनो बेखौ मुंदांखा जायाखैमोन। बेनि उनावसो जोङो गोबां बेबायदिनो ओ मा होनो बेखौ कालार कालार फिसार्स फिलिम ओंखारबाय आलायारननि उनाव गोबां नुनो मोनो जेरै औ औ गोबां फिल्म इनायनि फानजारि एबा बेफोर बायदिनो मुंखौ मख'जोबनो हाया।
औ
जेब्ला गुबुनफोरनि ओ बे जा सावथुननि आयदाया जौगाबाय अब्ला जोंनियावबो बर' हारियावबो गोबां मा मा बुङो बेखौ सावथुननि सायाव सुबुंफोरा खामानि मावनो आवगायबोबाय। बेनिखायनो दा जोंहा मुंदांखा आलायारन सावथुना जोनोम मोनबाय बिनि उनाव लोगोसे ओ बुंनो थाङोब्ला गोबां बेबायदिनो गुबुनफोरनि जा सावथुनफोरनि गोहोम गोग्लैनानै गुबुन सावथुनफोराव जेरैबायदि ओ मा बुङो बे खौ जा जा आयदाफोरखौ लानानै जे सावथुनफोरखौ सोरजिबाय बेफोरखौ नुनानै जोंनि बर'नि जा माखासे सावथुन आयदानि सायाव खामानि मावनानै मोजां मोनग्रा सुबुंफोर बिसोरबो माने बैफोर गुबुन गुबुन जौगाखांनाय हारि फोरनि सावथुनखौ नायनानै जोंनि बर'आवबो बेफोरबायदि सावथुन सोरजिना होगोन नामा? बेफोरबायदि साननानै सावथुनखौ सोरजिबोबाय दा जोंहा सावथुन आथिखालाव बर' सावथुननि मुलुगाव बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां एसेबां मानि जौगायाखै। खैब्लाबो नांगौसेबां जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय मानोना जोंहाबो ओ सावथुननि आयदायाव जा मोजां मोजां एक्टिं खालामनानै औ मोजां मोजां बानायनायखौ जों नुबोबाय। औ बेबायाददिनो सावथुन आयदानि हेफाजाबजोंनो जेनेबा गावनि जिउखौबो दैदेनलांनो हानाय बर' सुबुं एबा जा जोङो सावथुन एक्टर एक्ट्रिस बिसोरनि बिसोरखौ जोङो ओ जेनेबा बिदिन्थि हिसाबै लानो हायो जेरै रिया ब्रह्म बिथांमोननि प्रडाक्सन जा बेनिफ्राय बिथांमोननि गेजेरजोंनो औ जायहैबाय ओ गोबां जौगालांबाय बेबायदिनो बिसोरो जोंनि बे आसामनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन हादोरफोराव थांनानै जेनेबा गावसोरनि सावथुननि सावथुननि जा औ सावथुननि सर्टफोरखौ लाहैयो बेबाद नो जोंहा सावथुननि अनगायैबो गोबां सशर्ट भिडिअ जा गुसुं गुसुं भिडिअ बेफोरखौ जोंहा आजिखालि जेनेबा बेफोरखौ बानायनायनि गेजेरजोंबो जेनेबा सावथुन मुलुगाव गोलावै नङाब्लाबो गुसुङै बे बिहोमा होबोनायखौ नुनो मोनदों दा जोंहा बर'आव जेनेा ससियेल मिडियाआव नायोब्लानो गोबां सर्ट भिडिअ फोर बानायो बेफोरबायादि बानायनानैबो सावथुन मुलुगा आथिखालाव जौगानायखौ नुनो मोनदों।
औ औ
बिदिनो दा नोंथाङाबो सावथुननि सायाव मा एसे एसे मा जेनेबा रोंगौथि दं बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जागोन नोंथां जोंहा सावथुन होननानै बुङोब्ला माने बर' फोरनिया माने गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों आर ना। जेरै होननानै जेरै होननानै होननानै बुङोब्ला जोङो माने सिगाङावनो जोंहा केमेरा कुवालिटिखौ लाहैग्रोनांगौ जायो आरोना? केमेरा कुवालिटिखौ जों मिथिग्रो गोदोनि समावहाय माने जोंना केमेरा कुवालिटिया मोजां नङामोन आरोना ओसडि नङा माने जोंना माने फुरला ला बाबो आरो जोंना गुस्थि नङा आरो गोदोनि सिनेमाफोर माने बिदिनो जोंना माने ब्लेक एन्ड हवाइट जायोमोन आरो ना? ब्लेक एन्ड हवाइटआव नायनांगौ जायोमोन। औ ब्लेक एन्ड हवाइट जायो आरो जोंना बिदिनो माने फाव फेसनफोरा माने मिलायलायामोन आरो ना गोदोनि समावहाय
औ औ
जोंहा माने गोदोनि समावहाय जोंहा माने बिदिनो कचारफोर गैयामोन आर ना माने एक्टिभ खालामनायनि खसार थायो दाथ' माने बेफोरबायदि थाजोबो नालाय। गोदोनि ब गोदोनियाव माने बिदिनो एकटिं खालामनायनि खसार गैया आरो। मेथाइ खननायनि आरो बिदिनो मोसानाय बायदिफोरनि माने कच कचिं कचार गैयामोन नालाय बेनि थाखायनो माने माने गोदोनिफ्राय माने बारा गोरोबनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो ना? गोदोनि समावहाय आरो जोंहा माने बिदिनो देलायनायफोरखौ होननानै बुङोब्ला माने जोंहा गोदोनि समावहाय माने एसेबांबो माने देलायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आर ना। नर्मेलि नर्मेलि जोङो बिदिनो फिलिम बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो आरो आरो बिदिनो जायगाफोरनि जायगाफोरनि होननानै बुङोब्ला जायगाफोरखौ जोङो माने बारा बिदिनो गोजान गोजानाव थांनायफोर गोजान गोजानाव थांनानै फिल्म बानायनायफोरखौ जोङो नुवामोन आरो ओ जेनेबा जायगा जायगा दाबसे दाबनै बिदिनो खाथि खाला बिदिनो एरियानि खाथि खाला बायदि फोरावहाय जोङो फिल्म बानायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय। आरो जोंना बाराबो जौगानायखौ नुनो मोनामोन आरो ना गोदोनि समावहाय। जिहेथु जोंहा दानियाव जोङो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनो आरो। जेरै जौगानाय होनोब्ला जेरै जौगानाय होनोब्ला जोङो बिदिनो इउटुब फेसबुक बुकनि गेजेरजोंनोहाय जोंहा गोबां जौगाबोदों आरो ना। बर'नि फिल्मफ्रा बर'नि फिलिमफ्रा बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां ओ बिदिनो माने इउटुब ओ फेसबुक बिदिनि गेजेरजोंहायनो माने गोबां ओ सिनाय जाबोबाय आरो ना ओ गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माने दानि बेलायावहाय जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। जेरै होनोब्ला केमेरानि बेलायावबो जोंहा ओ दानि माने गोबां मोजां मोजां केमेरा ओंखार ओंखारबाय आरो ना दामि दामि केमेरा ओंखारबाय ओ फुल ओइसडि ओ भिदिअफोर जोङो नायनो हायो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जों माने ओ दानि मुगाफोरावहाय ओ एक्टिं खालामग्रानि माने कचार कचिं थाग्रा जाबाय एक्टर ओ एक्टिं खालामनो फोरोंग्रा मेथाइ खननो फोरोंग्रा बेफोरबायदि ए माने ओ जोङो दानि जुगाव ओ गोबां गोरोब जोबनायखौ जोङो नुनो मो नो आरो ना जिहेतु दानि जुगावहाय जोंहा ओ गोबां मोजां मोजां जोङो फ्लिम बानायनायखौ नुनो मोनसै आरो। बेनिफ्रायबो जोंहा देलायनायफोरखौ होननानै बुङोब्ला जोंहा देलायनायनि बेलायावबो जोंहा दानि दानि मुगायाव जोङो ओ जोबोद मोजां मोजां देलायनायखौ जोङो नुनो मोन आरोना ओ जोबोद माने ओ मोजां मोजां बिदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंहा माने गोदोनि समावथ' जोंहा बेसे एसेबांबो माने मोजां मोजां गाननाय जोमनाय गैयामोन नालाय नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा ओ जोबोद मोजां मोजां गाननाय जोमनाय ओंखारबाय ओ जुथा मुजा लंपेन्ट बायदि बायदि। गस्ला कट गस्ला बेफोरखौ माने गाननानै ओ फिलिमफोर बानायोब्ला माने जोबोद मोजां नुयो आरो ना।
औ।
लोगोसेयैनो माने ओ जोंना दायो माने जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा माने ओ दानि दिनावहाय जोङो माने ओ बिदिनो ओ इउटुब फेसबुकनि गेजेरजोंहाय जोङो गोबां ओ जौगानो हासै यो आरोना ओ जेरै जोङो इउटुब फोराव जोङो भिदिअ हगारनानै जोङो रांखावरिबो मोननो हासै आरोना। रांखावरि मोननायनि जाहोनाव रांखावरि मोननायनि जाहोनाव माने जौ गायो आरो ओ माने बिदिनो फिलिम बानायग्रा ओ फिलिम दिहुनग्रा बिदिनो सुबुंफोरा माने गावखौनो थुलुंगा होनो हायो आरो ना। जौगाहोनो हायो एबा ओ फिल्म बानायनायाव गोसो ओ होथाब होबावनो हायो आरो ना। गोदोनि समाव माने बेफोरबायदि ओ जेबो ओ रावनिफ्रायबो रांखावरि मोना रांखावरि नुवा बेफोरबायदिमोन आरोना? जिहेतु जोंहा गोदोनि समाव जोङो इयउटुब फेसबुक बायदिफोरा माने गैयामोन नालाय बेनिफ्राय माने रांखावरिफोर मोननो हायामोन आरो जोंहा दा बे फोरनिफ्राय जोङो नांगौ बायदियै जोङो ओ रांखावरिफोरखौ मोननो हासै आरो ना। ओ फेसबुक इउटुबनिफ्राय। लोगोसेयैनो माने बिदिनि थाखायनो बिदि रांखावरि मोननायनि थाखायनो माने ओ सुबुंफ्रा ओ बेफोरबायदि इउटुब ओ ओ फिल्मि बानायनाय सावथुन मुलुगाव माने बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो जोंहा बाहागो लानायखौ नोंथांमोन औ जोंहा बाहागो लानायखौ नुनो मोनो होनना बुङो बुङोब्ला जोंहा माने गोदोनि समावहाय जोंहा आ बिमा बिफाफ्रा माने बादा होयोमोन आरो ना गथ' गथायाइफोरखौहाय। ओ सेंग्राखौनो होन सिख्लाफोरखौनो होन माने बादा होयोमोन। ओ गोदो गोदायनि समावहाय माने ओ सावथुन बानायनायखौ माने ओ बर' सुबुं बिमा फोरा माने मोजां मोनामोन आरोना सावथुन मुलुगाव ओंखारनाय मानसि फोरखौ माने गाज्रि नोजोरजोंसो नायोमोन आरो। औ औ ओ बेनिफ्राय माने ओ जोङो गोदोनि समावहाय बारा ओ गावनि गथ' अ गथायाइ एबा ओ फिसा फिसौफोरखौ जोङो सावथुन मुलुगाव ओंखारनायखौ माने बादा होयोमोन आरो। नाथाय दानि नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा बिदि गैला ओ गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा माने दानि बेलायावहाय जोङो सावथुन बानायनानै रांखावरिबो मो मोननो हासै। ओ ओ गावखौ माने सिनाखिबो खालामनो हाबाय आरो ना ओ मुलुगावहाय। बहाय गावहा माने बयजोंबो सिनायजानाय जायो आरोना आरो बिदिनो हारिनि थाखायबो मोजां। हारिनि थाखायबो जौगानाय लाबोयो आरोना। औ होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ गोजोननाय थाबाय।
औ सावथुननि सायावहाय सावरायनो मोननानै।
उम नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय सावथुननि सायाव दे जोंहा समाबो जाबाय नालाय नोंथां दोनथ'नो हासिगोन नामा दा?